खोनादों
औ खोनादों नोंथां,
थांनो आंङो बैसागुखौ बोरै फालियो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथांङा खोनासंनो हागोन ना नोंथां, !
हागोन नोंथां।
औ, जोंहा बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन देरसिन फोरबो एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो।
औ नंगौ।
बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसाग दाननि सानसे सिगां सान सानखौ मोसौ बैसागु बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौ बैसागुआव मोसौ बोरमाफोरखौ दैमा एबा दग'आव लांनानै थुखैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरनो लाव, फान्थाव, हालदै बायदि मैगंखौ दानफ्लेनानै माला गानहोनाय जायो।
औ नगौ नोंथां।
बेनि उनाव मोसौनो अराव सावनाय सारायनि हांगारफोरखौ थालिरनि थालिरनि गांखंजों फोनना होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव मोसौ बोरमाखौ दिग्लि लिथि बिफांनि बिलाइ आरो ओ थाराय बिलाइजों बुज्राव बुज्राव मोसौ बोरमाखौ बेबादि बाथ्रा बुंनानै ओ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।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
औ नंगौ नों
बेनि उनाव बैसाग दाननि सेथि खालारखालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
मानसि बैसागुनि फुंनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांना उन्दैया गेदेरखौ आथिं हमना खुलुमनाय। गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां‌‌।
उनावहाय बे सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि बायदि जातनि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ ओ सेजौसे मैगंखौ खांनानै जानाय जायो आरो संनानै। बेनि उनावहाय जोंना गासैबो न'खरनि मानसिफोरा बैसागुनि मुङै आलासि जाहैनायबो जायो।
औ नंगौ नोंथां।
हाय जोंना बैसाग जान बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय गामि गामि गासैबो सुबुंफोरा गथ' गथाय बचर बुरै बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला दा गासैबो जयै मोसानो ओंखारलाङो।
ओं नोंथां।
ओ सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना गुबै। रेगें रेगां गोमो गोथां। गोजा गाबनि फारौ फारौ मेगननि बेसर बिबारनि आर'नाइ फालि बायदिखौ गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
बैसागु मोसानायाव बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं सेरजा हारिमुनियाम लानानै मोसाहैनाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां
गामि गामि एबा बेलेग गामि गामि याव मोसाहैनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो बैसागुनि बागै एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां लांदां
औ हागोन नोंक हो जों दा बैसागु होनब्लाथाय जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो जोंङो बैसागुखौ फालिबोखायोमोन
औ औ
गोदो गोदाय जों आबै आबौ आबैमोन आबै आबौमोननि समाव जोङो बैसागुखौ जोङो बैसागनि से खालारनिफ्राय लानानै थामजि सानसिम जों खुंनाय जायोमोननो जों आबै आबौमोननि खुगानिफ्रायसो खोनानो मोन्दों
औ नोंथां
दाना जोंना बैसागुआ से खालारनिफ्राय ओमफ्राय सा स्नि स्नि खालारसिम खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
लांदां दा जों बैसागुआव नोंथ' दानि होनलांखाबाय ज' ज'यै मोसाबोयो मा बिदि होननानै नंगौ थारैनो बैसागुआव जोङो बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो न'खर न'खर एबा गामि गामि जोङो बैसागु मोसानानै रंजानानै जोङो न'खर न'खर हाबनानै जोङो बेबायदिनो मागियो आरो नोंथां
औ नोंथां
बे मागिनायाव जोंना जोंनो माइरं एबा फैसा बेफोरबायदि हरनाय जायो
औ नोंथां थारैनो
बैसागुआव जोङो बैसागुनि से खालार खालि जोंना बेबायदि नों होनलांनाय बायदि दानि गोखा गो गोखै जेरै दिंखिया मैगं बेबायदिनो गोबां जादनि मेगं गोखा गोखै खानानै जोङो सेजौ ज बेबायदि मैगंखौ जों बुथुमनानै बैसागनि से खालार खालि जानाय जायो नोंगौ
औ नोंथां औ औ
बैसागुआव जोङो बेबायदिनो न'खर न'खर फुजा होनाय जायो आरो नोंथां सोरहाबा सोरहाबा बाथौखौ दुुमो बाथौ बोराइखौ गोजा गोजामखौ जोंना बु फुनानै जोङो गोदान मोनसे बेखौनो गायफिननाय जायो नोंथां
औ
जोंना बे बैसागुनि फुजा होनायाव जोंना रायजोनि एबा न'खर न'खरनि सोर सासे सानै बेबायदिनो मानसि लानानै जोङो बाथौखौ संनाय जायो बाथौबो दुमनाय जायो
औ औ
बे दुमखांनायनि उनाव जेब्ला फुजाया जोबखाङो अब्ला जोङो बुद जे प्रसाद बेफोर बेफोरखौ जोङो मानसिफोरनो सुबुंफोरनो जोङो रान नानै होनाय जायो नोंथां
औ औ
बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो जोंनि आखाइजों न'खराव संनाय एबा गामि गावनो बानायनाय आखाइजों बानायनाय जोङो जौ बिदै जेरै जोङो बानायो बेखौ माइरंनिफ्राय
औ
बेबायदिनो जोङो जौ सेरेब बेफोरखौ होनानै जोङो बेबायदि फालियो आरो नोंथां बे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना फालिबोफानाय नेम बैसागुआव जोंना जौ सेरेब होनाया
थां
बेनि उनाव जोङो बेबायदिनो बैसागनि नै खालार खारि नों होननाय बायदि गासिबो मागिनो ओंखारलाङो
औ
बेवहाय जोंना मोनसे मोनसे जोंना जोंनियाव मोनसे नेम दं जोंना न'खरसेयाव सासेबाबो ओंखारनांगौ मोसानो एबा मागिनो
औ
बेनि उनाव जोङो मोसाखांनायनि उनाव जेब्ला बैसागु मोसानाय एबा रंजानाया जोबो जोङो बेफोर मागिनाय फैसा एबा माइरंफोर जोङो रायजोनियाव जयै मोनसे खाना जानाय जायो आरो नोंथां
औ
आं जा एसे मिथिगौ नोंथांनो आं दा फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे दसे सम फोरमायबावनो हागोन नामा नों नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जेरै बैसागु मोसाखांनानै खाना जानाय रायजोआनो बेयो थारैनो सैथो
अ नोंगौ
ओ बे बे बैसाग दान स्नि दिना ओ जोबनाय लोगो लोगो बैसागु बिदाय होनाय मोनसे फुजा दंबावो
औ नोंगौ
फुजा बे फुजायाव गासैबो ओ गामिनि सुबुंफोरा फैनानै रायजोनाव फुजा होनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
ओ बेहायबो थालिरनि थालिरनि ओ फस्ला ओइ थालिर बिफांनि फस्ला ओ दिंखिया मैगं लाफा सायख' मानिमुनि बायदि बायदि मैगंखौ जोङो सेजौसे खांनानै जानाय जायो आरो बि
नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां
जाखा बेखौ जाखांनायनि उनाव जोङो बेवहायबो रंजानाय जायो आरो बक्सफोर दामनानै अवबा सिंगार लेंहरनानै बेहाय रायजोनि मानसिफोरा बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' जानानै रंजानाय जायो आरो बे दिनखालि।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोंना सोरबा सोरबा गामि गामियावबो ओ गामिनि मानसिफोरा लामा लामाफोरावबो फुजा हैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां नोंथांजो बैसागुनि बागै रायलायनो मोनना गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो नोंथां नोंथांजों बैसागुआव जा एसे मोनसे फोरमायबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं आं मोनथियैखौबो मोनथि मोनबाय आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां। दे होमबा औ औ